अ दे खोनादों दे
औ गिबियावनो नोंथांनिसिम खुलुमनाय जासि हरग्रोनाय जाबाय
औ दे दे नमस्कार दे
औ नोंथांजों आं बे माने ओ बारहावा गुबुंले जानायनि सायाव फंनैसो बाथ्रा सावरायनो सानदों नोंथां
ओ दे जागोन दे ओ दे
औ नोंथाङा बे समाव फ्रि दङ ना
दे दोनैनिफ्राय नोंबो फ्रि ना
औ औ
ओ दे दे
आं जागायग्रोनोसै नोंथां बेनि उनाव नोंहा बुंनो हासिगोन नङा होमबा औ जोंनाव ओ बारहावा गुबुंले जानाय होनोब्ला नङा होमबा
उम
जों गुबैयै माने मानि थाखाय जायो जोंनि बारहावा गुबुंलाया मानि थाखाय सोमजियो नङा होमबा बिनि बागै सावरायनांगोन जोंहा बार जोंहा बारहावा गुबुंलाय जानायनि मेन माने जाहोनफोरानो जागोन जोंनि सुबुं अनजिमा बांनाय नङा होमबा
उम उम उम
औ आथिखालाव जोंना सुबुं अनजिमाया जोंनि बे मुलुगाव गोबां जाबाय जायनि थाखाय जोङो माने जोंनि बोथोर माने गाज्रि जानाय नङा ओ नांगौनि बारा दुङाव थासारि जानाय जोंहा बारहावा गुबुंले जानायफोरखौ जों मोननो थाङो आरो आरो सुबुं अनजिमा बांनायजों लोगोसे जोंहा गोबां माने जेंना फोर सोमजियो जेरै बे सुबुंफोरा मा मावनानै जागोन नङा होनबा
उम उम
हालाय हाफाय थानो थाखाय जायगा गैला न'आव सालायनो माने संसार जानो थाखाय बिदिनो थाखा फैसानि आंखाल नङाहमबा जोंनि जायगाफोर औ जोंनि थानाय जायगाफोराव माने बिदिनो गोबां गिदिर गिदिर कम्पानि इन्डासट्रिफोर बानायनायखौ जों नुनो मोनो आरो दा बेफोर कम्पानिफोराव मावनानै नङा होमबा जोंनि सुबुंफोरा माने गोबां रां आरजियो बिदिनो न'खर सालायो ओमफ्राय बे कम्पानिफोरखौ सालायनो जोंहा बे कम कम्पानिनि सिङाव गोबां माने मासिन मेसिनफोरखौ सालायो नङा होमबा थावजों बेफोरबायदियैनो कम कम्पानि इन्डासट्रिफोरनिफ्राय माने ओंखारनाय दुङाफोरा माने जोंनि आबहावाखौ गुबुंले खालामो आरो
उम उम
औ लोगोसे जोंहा सुबुं अनजिमा बांनायायजों लोगोसे न'आव बानायनो बा थांनो थाखाय जायगा बानायनो बा लामा बानायनो नङा हमबा हान्था मेलानि थाखाय बेफोरबायदिखौ माने डेबलप खालामनो थाखाय जोंनि जायगाखौ डेबलप खालामनो थाखाय जोंनि बिफां लाइफांखौ माने दानफायनायखौ जों दानि आथिखालनि मुगायाव गोबां नुबाय आरो
ओ ओ नोंगौ नोंगौ नोंथां उम उम नोंगौ नोंगौ
औ बेफोरबायदि जोंहा सुबुं माने मा होनो आबहावाखौ जोङो माने गोथारै लाखि बिनोब्ला जोङो गोबां आरोबाव बिफां लाइफांफोरखौ फांसे दानोब्ला जोङो फांसेनि जायगायाव दस दाल बिस दाल जों गायनांसिगौ आरो नङा होनोमबा
ओ ओ नों
औ दा जों नायनो थाङोबा माने नोगोर आरो माने गामिनि माबाखौ आरो दिडिफारेन्सखौ जोङो बुंनो थाङोबा दाथ' माने टाउनफ्रावथ' नङा होमबा नोगोरफ्रावथ' गोबां माने सुबुं अजेबा बारा जायनि थाखाय बिफां लाइफां फोराबो जोबनो थांदों लामा बानायनाय। लामा बानायनाय फ्लाइअभार बानायनाय बिदिनो गोबां गोबां गिदिर गिदिर बिल्डिं लुनो थाखाय जोंनि बिफां लाइफांफोरखौ लांदां खालामदों दानै दानै
जायनि जाउनाव गोबां जोङो टाउन बायदि जायगायाव थाङोब्ला नङा होमबा? दावबायोब्ला गोबां माने जोङो दुंहाव थासारि गारि मथरजों ओंखारनाय मुवाफोरखौ जोङो मोननो थाङो आरो बेफोर दुङा दुङाफोरखौ माने सोबनो थाखाय बा आदार खालामनो थाखाय बििफां लाइफांफोरा गैया जायो आरो नङा होमबा?
नंगौ नंगौ।
औ माने बिफां लाइफांफोरासो बे कार्बन डाइ अक्साइद गारिनिफ्राय ओंखारनाय दुङाफोरखौ सोबनानै लायो नङा होमबा?
उओम
औ बेनिफ्राय जोंनो अक्सिजेनखौ होयो। दा जोङो फैनोसै गामि बेलायाव नङा होमबा गामिनि बेलायाव गामिफोर जोङो सुबुं अनजिमाया एसे खम जायो नोंथां माने बिनिखायनो माने जोङो बेसेबां बेफोरबायदि मा होनो गारि मथर खारनायखौ बा बिफां लाइफां दाननायखौ जों नुनो मोना। जोंनि गामि ओनसोलावथ' गोबां बिफां लाइफांफोरा गिदिर गिदिर जानानै दङ खायसेया दानोब्लाबो जोङो गामियारि मानसिफ माने गोबां बिफां फुलिफोरखौ गायनानै फेदेरो आरो ओमफ्राय बेराफारसे जोंहा औ बेराफारसे जोंहा बिफांफोरखौ दानोब्ला नङा होमबा? जोंहा माने मुलुगावनो दुङाव थासारि सोमजियो आरो माने मोनसे हादराव माबा मोनसेफोर माने इन्डास्ट्रिफोरा बा बिफां लाइफां खमद्राय जायोब्ला माने बियो मोनसे हादरावल' जाया नोंथां दुङाव थासारिया माने गोबां हादर फोरावनो जायो आरो मुलुगावनो जायो जायखौ जोङो बोथोर सोलायनाय होननानै बुङो नङा होमबा? जोङो मोनसे मोनसे हादराव थानानै जों माने बुहुमनि माने आबहावाखौ गुबुंले खालामोबा बे आबहावाया गुबुन हादरफोरावबो थांनानै बा गासै माने मुलुगावनो माने सारा मुलुगावनो जोङो गुबुंले जानायखौ नुनो मोनो आरो। दा जोंहा। बेफोरबायदि जोङो मा होनो। बारहाव गुबुंले जानायखौ होबथानोब्ला नङा होमबा जोङो माने बेफोर माने बिफां लाइफां दाननायखौ जोङो होबथानो नांगोन आरो
अ औ नंगौ नंगौ।
औ आरो जोंहाथ' थावजों खारो जोंनि गारि मथरफ्रा बेफोरबायदि माने मा होनो कारबनडाय अक्साइड थुुं ओंखारनायफोरा गोबां खहा खालामोोंनि आबावखौ
बेखौ जोङो माने एसे खम खालामनांगोन आरो नोंथां ओमफ्राय नेक्स्टआव दङ जोंहा जोंहा प्लास्टिक इउस खालामनाय नङा होमबा प्लास्टिकआाथ' सेवा नङा नोंथां माने गोबां जोंनि हादरफोराव जोंनि बुहुमफोराव माने गोबां प्लास्टिक बानायनानै जोङो माने इउस खालामनायखौ जों नुनो मोनो आरो बे प्लास्टिकफोरखौ जमा खालाम खालामनानै दाबसे जायगायाव गारना थांब्ला बे प्लास्टिकआ सेवा मानो होनबा? बेयो प्लास्टिक बुस्थुा मालाबाबो सेवखाया नङा होमा?
ओ ओ नंगौ।
औ अब्ला नोंथाङा एसे फोरमायगोन नामा? बारहावा गुबुंले जानायनि सायाव नोंथांनि बायदिब्ला मा मा जाहोनफोरनि थाखाय आबहावाया जोंनि थाखाय गुबुंले जायो
अ दा नोंथाङा जिेफोर होलांबाय बेफोरथ' बहुद थार बाथ्रा मानो होनबा बेबायदिनो गोबां बेबायदि मानसिनि सुबुं अनजिमा बांनायनि थाखायनो थारैनो नंमारगौ मानो होनबा बेबायदि पलुसना बहुद बांद नंगौना नङा
औ नंगौ नंगौ
मानो होनबा मानसिया बांबाय जेब्ला मानसिया थांना थानो थाखाय गोबां बेबायदि नांगौफोर जायो राहाफोर नंगौना नङा
नंगौ नंगौ औ
बेबायदिनो नोंथाङा जेरै होनलांबाय कम्पानिफोराव खामानि मावनो थाखाय जेसेबां मानसि बांदों बेसेबांनो मा होनो
औ
जायाफोराा मा होनो दंफां लाइफांफोरा दानजानो गोनां जादों आरो लोगोसे गोबां बेबायदि फेक्टर्रिफोर कम्पानिफोर बेबायदि बाहायदों नंगौ ना नङा
औ
दा बेबायदिनो मानसिया नंगौ बिजों लोगोसे थांना थादोंबाबो मावनानै मोनजादोंबाबो लोगोसे मा माखासे गोबां बेबायदि पलिउसनफोर जादों
औ
बेबायदिनो नोंथाङाबो होनलांबाय बेबायदिनो गोबां रोखोमनि बेबायदि पलिुसन दोङो नंगौना नङा दिनै बाराबो दिनै पलिउसन जादों बेबायदिनो जल प्रदुखन गासै दैफोराबो हायाबो बेबायदि पलिउसन जादों लोगोसे मा होनगोन साउड पलिुसन गोबां बेबायदिनो मा होनगोन मोनसे मोजां नेचारेलखौ मानसिया मोननो हायाखै आरो
औ नंगौ नोंथां
दा आरो जों मिथिनो मोनो जे बर्थ'माननि साइन्टिफिकेल बेबायदि माबाफोराव रिसार्च खालामनायाव मोननो हादों जे बेबायदिनो दंफां लाइफां मा होनो दाननानै नस्थ' जानायजों लोगोसे बेबायदिनो जल बायुआव बेबायदि पलिउसन जादों अखा हानाय फोरावबो नंगौना नंङा आरो गोबां बेबायदि गिदिर गिदिर कारखाना फेक्ट्रिफोर बहायनायनि उखुन्दैफोरा मा जेब्ला गोजौआव थांनानै जमा जा जाहैयो आरो प्रथम अखा हैनाय समाव बै समाव मा होनो अखाया गोसोम बेबायदि मोनसे कालार गोनां जायो आरो बे अखानि गेजेरजों बे सेथि बोथोराव अखाखौ सिजायोबा मानसिफ्रा गोबां मानो मा जायो सोरबाया खर' सायो सोरबाया लोमजायो सोरबाया बेबायदिनो एलारजि जायो।
औ नंगौ
आरो दानि दिनाव बेबायदिनो गोबां बेबायदि आबाद मावनायफोरा आबादफोराबो मावनाय होनदों बेबायदि बर्थ'माननि बेबायदि मा होनो दैफोराबो अखाफोराबो पलिुसन जानायनि थाखाय आबादफोराबो बुहुत नस्थ' जाालदों बेबायदि बिदिनो मा होनो एसिड अखा बेफोरबायदि मा होनो हानायनि गेजेरजों
औ नंगौ नंगौ
आरो थारैनो नंगौ बेखौ आबादनो थाखायबा मा खालामनांगोन दंफां लाइफां गायनां नंगौना नङा
औ नंगौ
बेबायदिनो
औ नंगौ
बेबायदि मा होनो जल' बायु पलिउसननिफ्राय बोथोरफोरनिफ्राय अखाफोरफोरखौ जुदि अखा बारफोरखौ मोजां मोनसे मोनफिननो थाखायबा जोङो मा खालामनांगोन ओ इलेक्ट्रिक बर्थमानाव जिहेतु गोबां बेबायदि इलेक्ट्रिक बाइक ओंखारदों बेबायदिनो मा होनो पेट्रल थावनि जों खारनायनि अनगायै बेबायदिनो इलेक्ट्रिक बेटारिजों खारनाय बेबायदि मा होनदों। गारिफोर ओंखारदों आरो बुंनो थाङोबा गुवाहाटीनि सिटि बास गासैबो दानिया इलेकट्रिक जाजोब्बाय नंगौना नङा
औ नंगौ नोंथां नंगौ
देबाय दिनो इलेक्ट्रिक जाजोब्बाय आरो बांसिन बेबायदि गोदोर गोदिर बेबायदि कान्ट्रिफ्राव जों मा नुनो मोनो माखासे पेट्रल डिजेलफोरदों बेबायदि इन्धनजों खारनाय गारिनि अनगायै मा गासिबो इलेक ट्रिक बेटारिजों खारनाय बेबायदि गारिफोरखौ बाहायदों आरो
औ नंगौ
बुंनो जोङो बेबायदि बेटारि इलेक्ट्रिक खारनाय जों बुस्थुफोरखौ बाहायगोन बाइक होन स्कुटि होन फर हुइलार होन गास जुदि जों बाहायोबा माखासे बेबायदि मा होनो गुबुंले बायदि मा होनो पलुसन बेनिफ्राय जोङो गोजानाव थानो मोनगोन आरो
औ नंगौ नोंथां नंगौ
आरो जोङो जुदि जोंनि इयुननि फिरिफोराव जुदि जोङो थारैनाय गासिबो बेबायदि इलेकट्रिक जुदि जों बाहायोबा मोनसे मोजां ने नेसारेल बेबायदि अक्सिजेनखौबो जोङो लोगोसे मोननो हागोन आरो बेजोंनो लोगोसे मोजां देहा साइस्थ'फोरखौबो जोङो मोननो हागोन होननानै आं सानो
नंगौ नोंथां नों नोंथाङा बुंनाया माने लास्टाव मोनसे बुंबायना नोंथाङा बुंनाया बै इलेकट्रिक भेहिकेलनि सायाव बे नंथारगौ आरो नों औ माने गुबुन हादरफोराव जोंहा बेफोरबायदि इलेकट्रिक भेहिकेल नङा होमबा बेटारिजों खारनाय गारि मथरखौ माने गोबां बाहायो दाथ' जोंनि हादरफोराव बेसेबां बेफोरबायदि जौगायाखै नङा होमबा एसे माने जोंनि हादरफोराव नायनो थाङोब्ला माने एसेबां जौगायाखै माने एसे एसे जौगाहांदों आरो माने बे बेटारिजों ओंखारनाय गारिफोरा जोंनि हादरावबो ओंखारबोबाय नाथाय माने बेसेबां बेफोरबायदि डेभ्लप जाथ'वाखै आरो
उम उम
बेफोर माने गासिबो जुदि जोंनि हादराव जायोब्ला नङा होनबा मोजां जायोब्ला आरो डेभेलपसिन जाबावब्ला जोङो बेफोरबायदि थासारिखौ मोननो हागोन आरो जों बिफां लाइफांफोरखौ गायोब्ला आरो लोगोसे
उम
औ अब्ला नोंथांजों जोंहा बे पलिउसननि सायाव माने बारहावा गुबुंले जानायनि सायाव माने सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय
गोजोननाय मोनबाय आंबो रंजा मोनबाय मानो होनबा आंबो आं मिथियोै बेबायदि बाथ्राफोरखौबा आंनिफ्राय पलिउसननि बागै मिथिनो हानायखाय नोंनाखौ रोजा रोजा साबायर
औ नोंथांसिम साबायखर बावहरनाय जाबाय गोजोन्थों अब्ला नोंथां
गोजोनथों